ओ मा खालामगासिनो दायो?
अ आङो दायो ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों आरो ना नोंथाङा रायज्लायनो सम दङब्ला।
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
ओ टपिकआनो जाहैबाय ओ इदिनो ओंख्रिफोर संनायनि सायाव आरोना ओ जोंनाथ' जोंनि फेभ्रेट ओंख्रियानथ ओंख्रिया जाहैबाय जोंनाथ' सबायजों साम' आरो अनलाजों जों दाउ आरो बेजों लोगोसे ओ नारजि अमा
औ।
औ नोंथाङा ओ दावजों अनलाखौ जों माबोरै सङो एसे फोरमायनानै होदो नामा।
अ नोंथां अ आं थार माने इसिबां ओंखाम ओंख्रि संनायथ' मिथिया अब्ला माने आङो माने संनाय जा नुदों एबा जाखोनादों बेखौनो फोरमायनोसै आरोना नोंथां। जेनेबा आंबोथ' ओंखाम ओंख्रि सङा नालाय ओंखायनो माने इसिबां माने मिन थिया आरोना मारै सङो मारै मायो। बेखौ माने हिनजाव मानसिफ्रासो संसै नालाय अब्ला माने आङो जा जा मिथियो एबा जा खोनायो बेफोरखौनो फोरमायनोसै आरो ना नोंथां माने एसे एनै गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो ना नोंथां। नोंथाङा उनाव फोरमायफिननानै होबानो जाबाय गोरोन्थिफोर जायोबा।
औ।
जेनेबा जों अनदला ओंख्रि होनोबाथ' अनला ओंख्रि होनबाथ' जोङो बर'नि ओंख्रि होनना बुंजायो जेरै अनलाजों दाउ, अनलाजों मेवाइ दाउ होनोब्लााथ' जोङो माने बर'नि ओंख्रि होनना मुंदांखा ओंख्रि होनना बुंजायो आरो जेनै ओ बयबो माने जोंहा बर'फ्रा गासिबो अनलाजों अनला मेवाइ दाउ होनना जायो आरो माने आरो जोङो बे मा होनो अनलाजों दाव होनोबाद सम सम माने थगायनाय ओंख्रिबो होननानै सानजायो आरोना मानो होनोबा जोङो माने अनलाजों दाव होनोबा माने मालाबा समाव जोङो जुदि न'आव जुदि अनलाजों दाउ जायोबा इदिनो ओ लामाफ्राव एबा न' सोरबाफोर सिनायनाय मानसिफोर सोङोब्ला एबा लोगोफोरा बिदिनो लामा दथाफ्राव लोगो मोननायफ्राव सोङोब्ला जुदिया खिथायोबा अनलाजों दाव जादोंमोनलै होननानै खिथायोबा माने थगायदोंसोलै होनना बुंलायनाय जायोमोन आरो मानोना अनलाजो दाउजों अनला दाउ मेवाइ बेजों माने जोबोद गोथाव जायो नालाय जानायाव बेनिखायनो माने बे ओंख्रिखौ थगायदों होननानै सानो आरो माने आरो बे ओंख्रि खौ बयबो माने थगायनाय माबायाव बाहायोबो आरोना माने बिदिनो मालाबा समाव जोंहा बिदिनो ओंख्रिफोर गैयाबाबो अनलाजों दाउसोमोनलै जानोमोनलै होनना बिदि बुङोमोन नालाय बेनि थाखायनो माने खायफा एबा सोरबा सोरबा बिदिनो माने नो जानाय सम समाव नंगौ समावबो माने बेखौ माने ओ नङा खोमा होननानै थगायदों सानो आरोना नोंथां माने ओंख्रियाबो जोंना अनलाजों दाउआबो गोथावथार जायो नालाय नोंथां आरो जोङो जेनेबा अनलाजों दाउ बेखौ बोरै सङो होनना बुङोबा जोङो ओ अनला खौ संनो थाखाय सिगांग्रोङो जोङो ओ अनला दाउ मेवाइखौ संनो थाखाय आरोना जोङो सिगाङो जोङो ओ अनलाखौ जोङो ओ माइ माइफाय जोङो माइरं दिरुनो माइरंखौ जोङो माइरं एसेसो लानानै जेनेबा जोङो खथासे बा एबा खुरैसेफोर लानानै जोङो ओ माइरंखौ आरोना ओ दैयाव सो मनानै दोनो आरो दसे समनि थाखाय रुइजासिम जेब्ला माइरङा रुयोना रुइनानै जोङो ओ उहाल उवाल एबा गायेन बेखौ लानानै जोङो उवालाव देग्लियो आरोना अ खायफाथ' आजिखालि मिक्सार मेसिन दं आरो ना मिक्सार मेसिनजों आं बांसिन मिक्सार मेसिनाव देग्लिजोबसै आरोना बांसिन आरो खायफा बिदिनो मिक्सार मेसिन गैयाबा एबा उवाल गैयाबा बिदिनो थबसिफ्रावनो देना जासै आरो अब्लाबो आंनि मथेबा आरो ना माने उवालाव देनानै जानाया साबसिन गोथाव जायो आरोना नोंथां ओ माने गोदोनि माने जाखानाय आरो दंफांनिफ्राय माने जोंहा अनलाजों मा होनो दंफाङाव देनाय मा होनो अन गुन्दैयाबो जोंहा साबसिन जायो आरोना नोथां ओ गोथावसिनबो जायो आरो ना दुफु दुफु मिहि मिहि जायो आरोना नों थां ओ जेरै जोंहा मिसिनफ्राव देनायफ्राथ' एफोरबायदिनो इसेबां माने दुफु दुफु गेब्लेया आरो ना माने रग' रग' थायो आरोना माने रग' रग' थाबाथाय जोंहा माने बारा इसेबां जानायाव गोथाव जाया आरोना माने बेनिखायनो माने जेरै ओ गाहेनफ्राव देनाय उवाल गाहेनाव देनाया साबसिन गोथावसिन जायो आरोना नोंथां ओ रिदि माबायाव जोङो अनलाखौ गाहेनायाव जोङो मोनजासिम देखांनायनि उनाव एबा ओ देखांनानै जोङो देखांना लानानै उनाव जोङो ओ जोङो दै गुदुं फुदुङो जोङो दै गुदुं फुदुंनो सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै एबा जोङो मेवाइफोरखौ रुनानै लाखानानै जोङो ओ ओ बेयावहाय जोङो खारै एसेबा होखानानै एबा अ सोरबा सोरबा बिदिनो खारै होखाना लायो बा सोरबा सोरबा बिदिनो अनला होखांनानै बिदिनो खारै होयो आरोना ओ फ्रायानो बांसिनानो माने खारैखौ होगोरनानै माबायो आरोना सङो आरोना ओ खारैखौ होगोरना बिदिनो मेवाइ फोरखौ इसे गुरै जाहोखानानै बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौहोना लायो आरोना दैखौ बिनि उनाव जोङो ओ उवालाव देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो ओ लासै -लासैनो एसे -एसे सारस्रिनानै एबा जोङो ओ जोंहाथ' मा होनो औवानि बानायनाय जोंहा सागं होननाय दं मोनसे सागंजों बा जोंहा बिदिनो खोनसिब - -फोरजोंनो आरो ओ दाथ' खोलसियानो बाहायजोबो आरोना गोदोथ' बिदिनो सागं सागं लायोमोन आरो सागंनो बिदिनो ओरै उन्नानै होयो आरो न आं दा जाहाथे बे जमायै लाद्रा खाना थायाबा फिथर जा खानानै थाया बेनि थाखाय जोङो अ लासै लासै माने गुन्दै -खौ सारस्रिनानै लासै लासै आखाइजों खाय-फारसेजों मा होनो सागं बा खोरसिफोरखौ ओरै सोमाव सोमाव होबाय थाना फिदिं फिदिं होबाय थायो आंओ। नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो ओ दाउफोरखौ दाउ होनोबा जोङो दाउफोरखौबो जोङो ओ बिनि सिगां जोङो बे अनलाफोरखौ सङैनि सिगां जोङो दाउफोरखौ एवखांनानै लाखायो आरो ना फ्राम-फ्राम जोङो थावजों एल -खांखाना लायो आरोना ओ बिनि उनावसो जोङो एवखांना लाखांनानैसो साइदाव दोनथ'नानैसो बेखौ ओ अनदला ओंख्रिखौ सङो आरोना बे जोङो ओ बेबायदिनो अनलाखौ माबाखांनायनि उनाव जोङो ओ उनखांनायनि उनाव दसे समनि उनाव जोङो बेदरखौ होनानै बिदिनो ग्लब-ग्लब गोदौ होनानै बिदिनो संख्रिफोर होनानै बिदिनो दसे समाव बिदिनो बानलु संख्रि होनानै दसे सम थानानै जोङो साखिनानै बिदिनो जेब्ला मोनो जायो अब्ला जोङो जायो आरोना नोंथां ओ इसिबांथ' मोजां मिथिया अब्लाबो आं माने बेसेखौनो फोरमायना होबाय आरो ना नोंथां ओ नोंथाङानो बिनिख्रुइ साबसिन फोरमायनो हाबावगोन नामा?
ओ नोंथाङा जा बुंलांदों इयो थारैनो नंगौ जोङो अनलाजों दाउ मेवाफोरखौ बेबायदिनो संखायो आरोना नोंथां।
औ।
ओ आरो जोंहा दंबावो जे नारजिजों अमा। जोङो आङो बेखौ फोरमायनानै होनसै आरोोना नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ। नार्जिजों अमा जेराव जोङो नार्जिखौथ' जोङो फाथोनिफ्रायसो मोनो नालाय जोङो फाथोखौ फास्टिवनो जोङो फाथोखौ ओ फाथो गायनाय समाव जोङो फाथोआ जे गिदिर जायोब्ला फाथोआ रायोब्ला जोङो बेखौ खानानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो।
औ।
ओ सान्दुंआव फोरानखांनानै इयो रानोब्ला जोङो बेखौ उन उनफोराव जा नारजि ओंख्रिफोर जानो थाखाय जोङो बेखौ मनाफ्राव बा बस्थाफ्रावब्ला प्लास्टिकफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला नारजि जानो गोसो अब्ला जोङो बेखौ हाननानै ओ जोङो अमाखौ -फोरजों जानोब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै दोनफैखानांगौ बा जोङो न'फोराव न' अमाफोर सिथारोब्ला जोङो बेयाव ओ गोदानानै दोनफैनांगौ आरो दा जोङो ओ अमा बेदरखौ जोङो मोजाङै सुनानै लाग्रोनानै ओ दोननांगौ बिनिफ्राय जोङो नारजिखौ ओ जोङो हाननानै ओ दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो जोङो गाबोन बायदियाव जायोब्ला जों दिनै बायदियाव सोमनानैबो दोनजायो जाहाथे बिनि मैला नांनाय नांनानै थानाय मैलाफोरा जाहाथे बियो रुइगानानै मोजाङै गुरै जानानै था बेबायदि ओ सोमनानै दोनखाजायो आरो बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओम नार्जिखौ मोजाङै सिखुनु सिखुनु' सेबै सेबै सुनांगौ। जाहाथे बिनि मैलाया बाहेराव थांफाजोबो दैजों थांफाजोबो आरो ना। ओ बिदिनो ओ खन्थाम खनब्रैसो सुनानै जोङो बेखौ एसे मिहि मिहि हानानै लानांगौ आरो ना। माने बियो ओरैनो गोरलैयैनो माने गेब्लेनायनि थाखाय ओ बेखौ जोङो हानानै लाखांनानै दोननानै दोननांगौ आरो ना। ओ बिनिफ्राय जोङो अमाखौ अमा बेदरखौ जोङो बिदिनो सुनानै लानानै ओ अरदाबाव साराय जाननानै अर लगायनानै ओ थाव होनानै पियास सेरनानै ओ बेदरखौ एवनांगौ एवखा ओ बिनिफ्राय ओ मस्ला मस्लि बानलु संख्रिफोर हालदैफोर होनानै जोङो मोजां एवनानै लाग्रोनांगौ आरो बेदरखौ ओ एवनानै लाखांनानै जोङो जेब्ला बेदरा ओ ओ बेदरखौ जोङो एसे दै होनानै फोमोननानै लाग्रोनांगौ। आरो बिनिफ्राय ओ जोङो नारजि खौ सारायाव जोङो नार्जिजों अमाजों जानोबाथ' जोंनो खारैया गोनांथार। ओ नङा होनब्ला नोंथां औ। जोङो गिबियावनो नारजिजों खारैजों जोङो ज' रुनानै एसे दै होनानै जोङो बेखौ गुरै खालामग्रोनांगौ आरो गुरै जुदि नार्जिया गुरै जायोब्ला जोङो बेखौ सागंजों जे औवाजों बानायनाय सागं बेजों जोङो दोखो दोखो साग्लिनांगौ आरो दा ओ साग्लिखांनानै जे ओ नारजिया गेब्लेयोब्ला जोङो बेखौ अमा बेदराव होसनो आरो। ओ बा जोङो अमा बेदरखौ जोङो नारजियाव होसनजायो आरो ओ बिनि फ्राय जोङो बेखौ दसे गोबाव गोदौ होना होना होनाय जायो आरोना। ओ गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संख्रि साखिनाय जायो। जेराव संख्रिनि सा ओ संख्रिफोरा नाङोना नाङाखै बिखौ जोङो ओ साखिनानै नायनाय जायो आरो। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ संख्रि नाङाखैबा जों संख्रिखौ एसे होदेरनानै जोङो बेखौ खांनाय जायो आरो बेजोंनो जोङो ओं खामजों हायनानै जायो आरो। ओ बिनिफ्राय जोंहा सबायजों साम'जों दंबावो। ओ जोङो जों साम'खौ संनोब्लाथ' जोंनो साम'खौथ' जोंनो गोनांथार जोङो साम'खौ दुब्लि बारिनिफ्राय बा गथाइफोरनिफ्राय खन्नानैबो मोनो ब्ला बेफोराव मोनाब्ला जोङो हाथायफोरनिफ्राय ओ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै ला बोनांगौ ओ साम'आथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होनब्ला नों थां जोङो ओ साम'खौ जोङो ओ साम' दाहोनायबो मोननो थाङो आरो साम' गोलावबो आरो ओ साम' दुनायखंबो फोरबो होनो। साम' दाहोनायजों साम' गोलावजों जोङो सबायजों जायो आरोना।
औ
ओ जेराव जोङो साम' गोलावखौ बांसिन जानाय जायो। ओ मानोना बेखौ जोङो जेराव मेराव मोननो थाङो नालाय। ओ साम' गोलावखौ जोङो गिबियावनो लाबोनानै ओ बे खौ जोङो सोमहाबनानै दोननांगौ जाहाथे बियो एसे एनै खिगारो आरोना आरो बिनि मैलाफोराबो एसे रुइगानानै थानायनि आरो बिनिफ्राय जोङो साम'नि ओ जे दाखोन थायो बेखौ जोङो ओ सायनानै गारनांगौ आरो। सायनानै गारखांनानै बेखौ जोङो बिनि लानजाइखौ ओ दानस'नाय जायो दानस'खांनानै बेखौ जोङो मोजाङै ओ ओम नानै ओ मोजाङै मानजिनाय जायो आरो जाहाथे बिनि नांनानै थानाय मैलाफोरा ओ गुगा लांजोबनायनि खारनायनि आरोना मोजाङै मानजिनानै जों बेखौ ओ दोननाय जायो दोनखांनानै जोंङो ओ सबाय जे सबायखौथ' जोंङो गिबियावनो हानि सबाय हानि सबायजोंसो जोंङो ओ साम'जों जायो नालाय बिनि जोंङो सबायखौ एसे एवफ्रामनानै लानांगौ एवनानै जे गुदुं जायोब्ला बेखौ जोंङो ओ अबावबा ओ खामफ्लायफ्रावबा माबा मोनसे बिदिनो उनजानाय मुवाफोराव बेसादफोराव लानानै जोंङो बेखौ उननाय जायो आरो ना। नाहुरनाय जायो। बिनिफ्राय नाहु खांनानै सबाया एसे गेब्लेयोब्ला जोंङो बेखौ एसे जावस्रोनाय जायो जाहाथे बिनि जुजायफोरा बा गुन्दैफोरा ओ बिरलांनायनि आरो खारनायनि।
औ।
बेखौ ओ जावखांनानै जोंङो बेखौ दैयाव सोमनानै ओ बेखौ सुनाय जायो आरोना सुखांनानै जोंङो सबायखौ खारै होनानै ओ सबाइजों खारैजों जोंङो दै एसे होनानै रुनाय जायो। रु रुनानै जुदि बियो ओ गुरै जायोब्ला रुयोब्ला जोंङो बेखौ सागंजों जे औवानि बानायनाय सागं थायो जोंनाव बेजों जोंङो बेखौ ओ साग्लिनाय जायो आरो। साग्लिखांनानै जुदि बेयो गेब्लेयोबा बेखौ जोंङो दोन्थ'नाय जायो बिनिफ्राय जोंङो गिबियावनो साम'खौ ओ बिदियावनो सा ओ साराय जाननानै थाव सेरनानै पियास सेरनानै